ओं नोंथां,
औ नोंथां आङो खोनादों नोंथां,
औ खोनादों नोंथां
बुंलाय?
औ
बिदिब्ला नोंथाङा आंजों मानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोनलाय? बुंलाय।
औ आबाद मावनायनि सायाव नों
औ औ नंगौ नोंथां,
नोंथांमोननि जायगाथिं बा ओनसोलथिं मा मा आबाद, मावो आरो बोरै मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन थारैनो जोंनि ओनसोल, आथिंजाय मा मा आबाद मावो होनना बुङोब्ला जोंहा आबादाथ' ओ दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद, ओ बेफोर बायदिनो दङ नङा हब्ला जोङो बुंनो थाङोब्ला मसे दैज्लां बोथोराव दाथ' दैज्लां बोथोरखा बोथोराबो, दा जोंहा गायनाय फुनाय माइ आबादानो सोलिगासिनो, आरो जोङो बे दैज्लां बोथोराव, जोंहा माइ आबादखौनो ओ गायनाय जायो आरोना नोंथां,
औ नोंथां
मेसें बोथोरावसो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन आबादफोर मावनाय जायो आरोना नोंथां, जेरै जोंहा बेसर फोयो दुन्दिया फोयो टिसि फोयो बेबायदिनो, ओ बेसराबो मोननै जादनि थायो। सेवा बेखर आरो ओरैनो जोंहा गोसोम बेखर, आरो बेनि उनावहाय जोङो गोबां मद टर आलु बायदिसिना लाइ लाफानि मुला बेफोर बेफोरबायदि जोङो आबाद मावो आरोना मेसें बोथोरावहाय
औ नोंथां
औ दा बुंनो थाङोब्ला दा जोंहा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोर बेफोरनि आबादनि सायाव आं एसे फोरमायनो सानदों,
औ
अ बे दैज्लां बोथोराव जोंहा गिबियावनो जोङो माइ आबाद, आबाद मावनो थाखाय जोंहा गिबियावनो खोथिया नांग्रोगोन बे खोथियाखौ जोङो गिबियावनो, फोग्रोनानै लायो खोथियाखौ फोग्रोनानै लायो। लायो होनना बुङोब्ला जोंहा माइ जायखौ जोङो जोलैनो दोननाय माज्लि, बेखौ जोङो ओ दोनखायो बोसोर बोसोरैनो बेखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोयो हाखराव बस्थ बस्थायाव सोनानैहाय हरनै हरथाम बेबायदि सोमनानै दोनो नोंथां,
औ नोंथां
खौ सोमनानै दोनखांनायनि उनावहाय जोङो, ओ हायाव लखब नोंथां हायाव लखबनानै जोङो बेखौ थास' बिलाइ गिदिर गिदिर गिदिर जोङो खोब खोबनानै दोनो जाहाथे बेयो बेनि गाजाया मोजाङैनो थाब ओंखार, ओंखारबोथों होननानै बेनि उनावहाय जोङो, जा हायाव खोथिया बे माइजलिखौ फोगोन बे खोथिया खौ जोङो ओ खोथिया थिलिखौ जोङो एवग्रोनानै लायो एवनानै लाखांनायनि उनाव बेयाव जोङो बे खोथिया खौ फीनाय जायो आरो ना नोंथाङा खोनादों ना औ बेबायदिनो बे खोथियाखौ बोखांनानैसो बोखांनानै जोंहा बेयो ओ बेयोथ' जौनो सम लायो नङा होमब्ला मास मोनसे बिदिनो देर मास बेबायदि लायो जोङो थाब गायनोबोला जोङो बेवहाय हासार बायदिसिना इउरिया पट बास बेफोरखौ जोङो सारग्रोनांगौ जायो आरोना नोंथां आरो लोगोसे जे जोंनो दैबो नांगौ जोङो दैबो सारनानै लायो थिग बेबायदिनो जोंहा खोथियाखौ देर मास बा मास मोनसेनि उनावहाय जोङो फुनाय जायो आरो आरोना नोंथां जोङो बेखौ गावनि आखाइजोंनो फुयो
औ
औ जोङो हौवा माहारियानो जा बा हिनजाव माहारियानो जा जोङो बे खोथियाखौ फुयो फुनानै जोङो आखा सिस्टेमाव जोङो आरुंजों खायो आरो बे आरोबाव बिदिनो बे खयाखौ खोथिया फुखांनायखौ गायनो थाखाय जोंहा दुब्लिखौ फोमोन नानै गिबियावनो हालेवग्रोनानै जोङो फो मोननानै दोखो दोखो बे दुब्लियावहाय जोङो गायनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
थिग बेबायदिनो माइआ माइनि मुंफोराथ' गोबां दङ नङा होमबा बेबायदिनो थिग नों नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय मा मा माइ बेखौ जों नोंसोरनिथिं आबाद मावनाय नुयो नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिंथ' बिदि रन्जित गायनाय नुयो साइना गायनाय नुयो बिनिफ्राय गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोम
औ जोंनिथिं दङ जेरै मासुरि बा हादुर रंग'बन्धु जोसा माइ ब्रा रनजित कुथुर पसातुर बेफोरखौ गायो आरोना नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिंबो
औ दे नोंथाङा फोरमायदो नोंथांमोननिथिं गायनाय माइफोरखौ
जोंनिथिंबो बे एखे आदबबा आदबजोंनो गायनाय जायो आरो नोंथां गिबियावनो खोथियाखौ फख्रि बा
गैयाब्लाथाय बाल्थिं गिदिर नङाब्ला अब्ला थौ गिदिर बेफोरबायदियाव सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनि उनाव खोथियाया जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ फोनो नो थाखाय खोथिया थिलिखौ हालेवनानै लानाय जाग्रोयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खोथिया फोनायावथ' जोंनो दैनि गोनांथि जायो आरो नालाय नोंथां माब्लाबा समाव अखा हायाब्लाथाय जोंहा मेसिन बा सलार बेफोरबायदिजों दै बहननानै होनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
मेसिन बा बिदिनि गोनांथि गैलियालासिनो। बबेबा बायदियाव फख्रि बा
बिदिनो जाम्फै आरि थायो आरोना नोंथां बिनिफ्राय दैखौ लाबोनो हायो।
नंगौ नोंथां थारैनो बेबायदिनो खोखियाखौ फोनाय जायो आरो। औ नंगौ।
औ खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जोंनिथिं। बिदिनो जाहाथे मोसौ बोरमाया हाबनानै खोथि खौ खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय नेट बा जेवराफोर होनानै दुमथेनानै दोननाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बेबायदियैनो माइ गायनाय होनोब्लाबोथ' जोंना बे खोथियाखौ फुनानै माइखौ गायनाय जायो आरो माइ गायगोन हाखौ गि बियावनो हालेवनानै फोमोननाय जायो गोदोनि समाव। थ' ओ दुब्लि बा फोथारखौ मोसौजों हालेवनाय जायोमोन आरो नोंथां। नाथाय आथिखालाव ओ मोसौजों बारा हालोवनायखौ नुनो मोनला आरो नोंथां। ट्रेक्टर बा हेन्द ट्रेक्ट टर बिदिजों हालेवनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेबायदियैनो माइ गायनो थाखायथ' जोंनो गोबां सुबुंबो मानसिफोरनि गोनां जायो आरो नोंथां। औ बेबायदियैनो हाजिरा बा ओरैनो बदल गायलायनाय हिसाबै जोंनिथिं गायो आरो नों।
औ नंगौ नोंथां।
औ
थारैनो आरोबाव। जोंना दानि जुगाव जोङो गोदान मुगायाव जोंहा। मेसिन मेसिनजों गायनायबो। फैदों नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ
औ
मेसिनजोंबो जोङो गायनो हायो नाथाय खोथिया फुनायनि बेलायावसो जोङो। मसिन मेसिनारिखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै आरोोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ नंगौ। थिग बेबायदिनो जोंहा माइखौ गायखांनानै नोंथांमोननि थं जाय माबायदि हायो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
औ हागोन नोंथां। माइ हानाय समावबोथ' नोंथां जोंनिथिं। मेचिनबो दङ मेचिनजोंबो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ बेबायदियनो आखाइजोंबो हानायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ आरोबाव
आखाइजों हानायाव जोंनियाव माखासे हाग्राफोरखौ जेनेबा माइ हाग्राफोरखौ बेलेग सुबुंफोरखौ हानो थाखाय लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ बे माइ हानायनि बदलै बिसोरनो माइ हरनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबायदियैनो माइखौ हानानै बजा बजा गालांनाय जायो आरो नोंथां।
औ नांगौ
औ हाखांनायनि उनावथ' जोंनिया ओ मारा होनो थाखायबो आथिखालाव मेचन ओंखारबाय नोंथां। औ गोदोनि बायदि मोसौजों मारा होनायखौ जों नुनो मोनलिया आरो।
ओ नांगौ। नाथाय नोंथां आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला मेसिनजों गायनाय बा। मिसिनजों हानाय आरोबाव मेसिनजों जोङो माइ नानाय। बेनि अनगायैबो जों मानसिनि। मानसिजों नङाब्ला मानसिफोरा मोसौजों नानाय बेनि गेजेराव गोबां फाराग दङ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां दङ।
जैबायदि जोंहा मेसिनजों ओ जोङो दुब्लियाव माइखौ जोङो हानो होयो। योबोला जोंहा बे माने मोसौ माइखौ नाख हाखांनानै। जोंहा जोंहा जिगाबो ओंखारगोन ना बे जिगाब। खौ जोङो आलाय सिलाय महरावसो मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
ओ जोंहा बेखौ न'आव‌ लाब नानै फैनानैहाय मोसौजों बा ओ ट्रेक्टर फिसाजों बेफोरबायदि। नायोब्ला जोंहा मोजाङैनो जिगाबखौबो माइखौबो मोजाङैनो मोननो हायो। हायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां।
जोङो बेफोरबायदि फारागखौनो नुनो थाङो आरोना मेसिनजों हानाय बा। जोंनि न'आव मानसि लगायनानै जोङो बायदि मोसौजों हालेवनाय बेफोरखौ। थिग बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ हाखांनानै नाखांनानैहाय जोङो ओ जोङो स। सान्दुंआव फोराननानैसो जोङो बेखौ सौनाय जायो नङा होमबा मिलावहाय।
औ नोंथां।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ मिलावबो सौहैयामोननो। जोंहा दिं खियावनो हर हरसे सान सानसे बिदि देनानै माने जायोमोन। मोनो आरो ना।
औ नोंथां नंगौ।
फोर आबै आबौमोननि समाव जोंहा आबै आबौमोना सोरां दाव सोरां सोरांसि सोरांसि दावला गेसेरहांब्लानो उथिनानैनो जोङो बे उवाल गायहेन। बे दिंखिफोराव जोङो दे देयोमोनो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो जोङो माइरंखौ दिहुननानै जायोमोननो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
खौ आथिखालाव गोबां खम नुनो मोनदोंसै ना दानि गोदान मुगायाव मुगायाव जोंहा सुबुंफोरा समजों लोगोसे खारफायाबोलाथ' जाखायाना नोंथां
औ नोंथां नंगौ।
नंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि रायलायनायखौ एसे
औ नोंथां बिदि ब्ला ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ गोजोनथों।